औ। हेल'
हेल' औ नोंथां।
अ हेलौ नोंथां। गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासि सि हरनाय थाबाय।
ओ फिन नोंथांनिसि
हेलौ खोनादोंना? औ औ औ मा खालामदो नोंथाङा दा?
औ आं दा नै ओरैनो दुगैस्रां लोबस्रां जिरायनानै दं नोंथां।
औ।
आथ आदसा नोंथाङा मा खालामदों दा?
आं दा बर्थमान आंबो बिदिनो दिडिउटियाव माने आगान सुरलांगासिनो
बर'फोरनि गाननाय जोमनायनि सायाव सायना
औ दे दे जागोन नोंथां।
आदसा नोंथां जोंनि बर' बर' धोरोमनि गाननाय जोमनाया ओ मेइनलि मा जोंनिया गुबैयै?
खोनायाखै नोंथां।
अ जोंनि बर' हारिनि गाननाय जोमनाया गुबैयै मा मा ड्रेस गानो जोङो?
जोंनियाथ' जाबाय हिनजाव जोंनि बर' हारिनि गाननाय जोमनाया हिनजावफोरनिया जाहैबाय जोंना दख'ना नङा होमबा।
औ औ।
ओमफ्राय हौवाफोरनिया जाहैबाय ओ आर'नाइजों लोगोसे गामसा। जोंनि गुबै बर' हारिनि गाननाय जोमनाया।
आरो बर' हारि नि गुबै जाग्रा खायद' खायद द'नि मोननैसो मुं बुंलाय नोंथां।
अ जोंनि बर' हारि नि ना?
औ।
जोंनि बर' हारिनि खायद' जिथु ओंख्रै बेनि आं नोंथांनो खोन्थाहरनोसै।
औ।
जोंहा गोदो आबै आबौनि नेम बायदियै लाखिबोनाय। जोंहा नारजिजों अमा
औ।
सबायजों दाउ।
औ।
अनलाजों दाउ।
औ
ओमफ्राय मा होनो बेखौ ओ मै मै मैथ्रु मैद्रु
औ औ।
मैद्रुआबो जोंनि बर'नि ओंख्रै
औ औ
औ
बेनिफ्राय नोंथां बे अनलाखौ मानि ओमफ्राय जोङो सोरजिनाय जायो।
अ अन अनलाखौना
औ
अनलाखौ जोंहा गिबियावनो माइरंखौ दैयाव सोमना दोननाय जायो
औ
ओमफ्राय बेखौ दसे उनाव जों जिथु सोमखांनाय बे माइरंखौ जोङो
औ
जोंनि बर'नि मोनसे थबसि होननाय दङ नङा होमबा
औ
औ बे थफसियाव जोङो बे माइरंखौ देनानै बे गुन्दै खालामो जोङो गुन्दै खालामनानै ओमफ्राय जिथु जों गिबियावनो ओमफ्राय जेब्ला संगोन अनदला ओंख्रिखौ अब्ला जों दैखौ जों फुदुंग्रोनाय जायो सारायाव
औ
दैखौ सारायाव फुदुंग्रोनानै जेब्ला दैया गोदौगोन अब्ला जोङो बे माइरं बे देनाय गुन्दैखौ जोङो लासै लासैनो ओरै आखाइजों सास्रि-सास्रि जोङो बहायलांनाय जायो आरो बेनिफ्राय जिखिनि मस्ला बायदिसि ना दङ बेखौ होसिगोन बिनि उनाव संख्रै बानलु मस्ला ला बायदिसिना हालदै जि होनांगौ जों बेखौ होनाय जासिगोन आरो
औ औ
आरो नोंथांनि गुबै मोजां मोननाय ओंख्रिया मा
आंनि गुबै मोजां मोननाय ओंख्रियानो जाहैबाय आं बांसिन नारजिखौ मोजां मोनो
औ
नारजिजों जिथु जोंहा फेभरेट जोंनि बेदर अमाखौ होयोबा साबसिन जाबावो आरो बेखौ आं साबसिन मोजां मोनो
औ बे माइरंआ मानिफ्राय जायो एकदम गुदिनिफ्राय फोरमायनाय एसे नोंथां
जोंहा माइरंआ ओरैबायदि जोंहा
उम
गिबियावनो जोंनो माइ नांग्रोगौ नोंथां
औ
बे माइखौ जोङो बस्थायाव सोनानै सोमना दोननाय जायो दै
औ औ
जोंहा बेयाव खमसे खम जोंहा बिस दिन फनद्र दिन एबा मास मोनसे हमनानै ला सोमना दोननाय जायो दै
औ
ओमफ्राय बेखौ सोमनानै जोङो फोथाराव जोङो मोसौजों एवग्रोनाय जायो
औ औ
ओमफ्राय एवै एवै जेब्ला हाया मोनगोन अब्ला जों बै सोमना दोननाय माइखौ जोङो बे माइआ सोमना दोनबाय नङा होमबा सोमना बुंनायखाय बियो माने एसे गाजा बेर बेरबोयो आरो गाजा बेरनानै थायो अब्ला जों बे गाजा बेरना दोननायखौ जोङो बै फोथाराव जिथु जोङो एवनानै दोननाय हाखौ हायाव जोङो बे माइखो माइखौ जोङो सार नानै होनाय जायो। ओमफ्राय सारनानै होखांनायनि उनाव जेब्ला बियो ओ मा होनो बेखौ बे गाजा बेरना दोननाय बेै माइआ
औ
बेरखांबोयो। बेरखांबोनानै जोङो बेखौ खोथिया बुंनाय जायो।
औ औ।
खोथिया जेब्ला देरबाय अब्ला जोङो बे खोथियाखौ जोङो फुनानै आरो गोदानै जोङो आबाद आबाद फोथाराव जोङो आरो मोसौखौ लानानै एवनाय जाफिनो जोङो। एवनानै जोङो बेयाव बे खोथियाखौ गायनाय जायो। बिनि उनाव गायखांनायनि उनाव जेब्ला बियो देरगोन बेयाव गोबां जोथ थोन लानांगौ जायो। दैनिबो दैनिबो जोथोन लानांगौ जायो। बायदिसिना टेस थोन लानां गौ जायो नांगौनि बाराबो जों दै सोनो हाया।
औ औ
खमनिबो जों दै सोनो हाया। बुस्थुआ बेखौ जों जोथोन लानांगौ जायो आरो मा समाव बेस दै नांगोन नाङा बेखौबो जों नायनांगोन। बेनि उनाव बेयो देरनानै जेब्ला माइ बिदां जानो हमो।
औ
माइ बेरखांबोयो जेनेबा माइ बिलाइ जानो हमो। बे माइखौ जोङो मोनजासिम जोङो नेनांगोन आरो नोंथां।
औ औ।
औ जेब्ला बे माइया मोनगोन अब्ला नों बेखौ सिनायगोन। मोनबाय जिथु हानांगौ समाव जोङो बेखौ हानानै न' फारसे लाबोयो आरो। न' फारसे लाबोनानै जोङो आरो बेखौ जोङो ओ मोसौखौ लानानै मारा होनाय जायो। अब्ला मारा होयोब्ला जोंहा माइआ माने आलादा आलादा ओंखारजोबना थायो आरो एसे फाइ स्टार
औ
ओमफ्राय बेखौ जोङो ज' खालामनानै जावनानै आरिनानै जोङो बेखौ आरो फोरानफिननाय जायो बुस्थुआ। बेखौ फोरान्नानै जोङो अब्ला बै माइ मिलाव लांनाय जायो नोंथां।
औ औ।
माइ मिलाव लांनानै जोङो जेब्ला मिलाव होयो अब्ला बिनिफ्राय जोंहा माइरंआ ओंखारसिगोन।
औ माइरंआ इदिबा सोमजिसिगोन ओं
माइरंआ बिनिफ्रायनो जोंहा सोमजियो बेनो जोंनि आदार आरो जे बेयो जोंनि मावनांगौ हाब बाखा आरो
औ औ थांना थानायाव
थांना थानायाव
ओ ओ जोबोर मोजां। बेखौथ' जोङो औ अनला ओंख्रिबो बानायसिगोन
औ अनला ओंख्रिबो जाहैसिगोन जानाय आदारबो औ
इयो मानसिनि सुबुं माहारिनि मोनसे थांना थानायनि मोनसे एकदमबारे सम्पद आरो बियो ना
औ मोनसे मुवा
ओं जोबोद मोजां बेनिफ्राय ओ नोंथाङा जायगा बेरायनानै मोजां मोनो ना न'आव थानानै मोजां मोनो बांसिनै?
एक्सुलि नोंथां मा बुंनो जोंथ' आरो कारसार कालसार लाइननि मानसि नालाय
औ औ।
जोङो फ्रायनो न'आव बारा थानायखौ मोजां मोना जोङो इसे बेरायथिंनायखौ मोजां मोनो आ नोंथां
औ औ औ ओं।
माबायदि बारदों
औ।
जों बेखौ नायथिंनो थाखाय बिराद मोजां मोनो
औ औ।
बेरायनानै
औ। जोबोद मोजां नोंथां दिनै नोंथांनिफ्राय गोबां बाथ्रा मिथिनानै गोजोननाय मोनबाय आरो रायज्लायनानैबो गोजोननाय मोनबाय। बिदिब्ला जों उन समाव रायलायबावनोसै। दिनै बेखिनियावनो दोनथ'नोसै।
दे दे नोंथां दे।